हेल'
औ। ओ माने नोंथां आं नोंथांजों ओ मोनसे माने फ्रि दंबा आरो ना नोंथाङा
औ फ्रियैनो दङ आङो।
अ नोंथां जों' माने नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै माने आं कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फ्रिबा माने दसे सम जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै आयदाया जाहैबाय जोङो माने आबहावाया गुबु औ जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनि जाहोनफोरखौ माने बेफोरखौ लानानै जों सावरायनोसै।
औ जागोन दे सा मा होनो आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव सावरायनो नागिरदों ना नोंथाङा।
औ औ औ औ। औ गिबियाव नों साव माबा फोरमायलांनोबा दे फोरमायलांग्रोदो दे नोंथाङानो
औ जागोन दे जोंना माने आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला जों माखौ बुङो जोंनि बारहावायाव माने कार्बन -डाइ -अक्साइडनि बिबाङा जेबोला ओ गोबां जायो अबोब्ला माने जोंनि बारहावाया गुबुंले जायो। बेखौनो जों मा होननानै बुङो आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङो जेनेबा जोङो आबहावाया जोंना मा मा जाहोनाव ओ जेनेबा गुबुंले जायो। आरो जों बेफोरखौ होबथानो थाखाय मा मा खालामनो बा मा मा राहा लानांगौ बेफोरनि सायाव जों माने सावरायलांनोसै दानिया जेनेबा जोङो आबहावा गुबुंले जानायनि गिबि जाहोनानो जाबाय जों जेनेबा दासान्दि माने जोङो हाग्राफोरखौ दानस्रिंनानै जेनेबा जोङो
औ औ।
गिदिर गिदिर टाउन न' बिल्डिं बायदिसिना लुगासिनो नङा होनबा?
औ औ औ।
बेजों लोगोसे माने मालाबा मालाबा समाव अरनफोराव माने मा होनो अर नाङो बेनि जाहोनाव माने गोबां बिबांनि कार्बन डाइ अ साइड एबा उखुन्दै जायनि जाहोनाव जों गारमण्डलाव माने कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा गोबां जायो बेनि जाहोनावबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो। बेजों लोगोसे माने जों दासान्दि माने गोबां रोखोमनि गारि मथर जायफोरा माने पेट्रलजों डिजेलजों खारो बेफोरो माने गोबां बिबांनि माने कार्बन डाइ अक्साइदफोर आगारो जायनि जाहोनाव माने जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो। जेनेबा बिफां लाइ बिफां बिफां लाइफाङा माने मा खालामो बारहावायाव अक्सिजेन आगारो नङा होनबा? जेब्ला बिफां लाइफाङा गैया जायो अब्ला मा माने जोंना अक्सिजेननि बिबाङा खम जायो माने ओ बिफां लाइ फाङा कार्बन डाइ अक्साइडखौ गावसोर ओ बोनानै लायो आरो जोंनो थाखाय मा बिसोरो अ सिजेन आगारो आरो जेनेबा दासान्दि गोबां फसंथानफोर जेरै ओ फेक टेरिफोर बायदिसिनाफोराबो माने कारखाना बायदिसिना माने गोबां माने रोखोमनि माने ओ खैला खामनाय बायदि बायदिजों माने बिसोरो गावसिनि आगजु मुवा बायदिसिना बाहायनाया। बानायनाय जायो ओमफाय बेजो बेनिफ्राय ओंखारनाय माने उखुन्दैआबो मा खालामो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो नङा होनबा आरो दा दास सान्दि दासान्दि माने जोङो माने आबाद मावनायाव गोबां रोखोम रोखोमनि रासायनिक हासार बाहाया होनबा
औ औ द
बेनि थाखायबो माने जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो बांद्राय रासायनिक हासार माबायो बाहायोब्ला जोंनि आबहावाया मा जायो ओ गुबुंले जायो जेनेबा जोङो आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय होबथानोबा जोंहा मा मा खालामनांगोन जोङो सिगाङाव माने बिफां लाइफांफोर खौ जेसे हागौ एसे माने जोङो गायनो नांगोन आरो दान फायनायखौ खमायनो नांगोन जोङो मानो होनबा बि फां बिफां गैयाबा जोङो माने अक्सिजेना माने खमायलांगोन आरो बार मण्डलाव। आरो बेजों लोगोसे जोङो माने जेसेबां हागौ एसेबां माने जोङो बे उखुन्दै गोनां जायफोरा माने पेट्रलजों खारो बेफोर गारिफोर बो एसे खम बाहायनानै जोङो जेरै इलेकट्रि जों खारनाय बा बे थाइजों खारनाय ओ गारि मथर साइकेल बायदिसिना गोबां रोखोमनि जों जायफोर हाखौ हान्था मेलानि थाखाय बाहायो बेफोरखौ जों बाहायोबा माने जोङो एसेबाबो माने जोंनि आबहावाखौ माने जोङो गुबुंले जानायनिफ्राय हमथानो हागोन। आमफाय जोंहा आबहावाया गुबुंले जायोबा माने जों जेनेबा बारमण्डला बांद्राय गुदुं जागोन नङा होनबा जेला अ' बांद्राय गुदुं जायोबाथ' जोङो माने थानो हायि बांद्राय गरम जायो नङा होनबा आरो बेजों लोगो जोंहा जेनेबा कार्बनडाइ अक्साइडनि बिबाङा बार मणडलाव बांद्राय जायोबा जोंहा आरो मा मोनसे जेंना सोमजियो जों माने हां लानायाव जोंहा माने माने जोङो हां लानो थाखाय माने गोब्राब जागोन आरो जोङो माने। कार्बनडाइ अक्साइदखौ थ जों लायोबा माने थांनानै थानो गोब्राब जायो नङा होनबा आरो बे जों लोगोसे माने आबहावाया गुबुंले जायोबा बिदुं बांनायनि थाखाय जोंहा मा जानाय नुयो नुनो मोनो बारहावा माने बरफ जायफोराव बरफ जायगा थायो बेफोराव माने जोङो बरफफोरखौ आवलिनाय नुनो मोनो लैथोनि दैफोरा माने बाराय खोनाय बिदिबो नुयो नङा होनबा
औ औ
आरो जोङो जेसे हागौ माने प्लास्टिक बाहायनायखौबो खम खालामनांगौ आरो आरो प्लास्टिकफोरखौ जों सावोब्ला बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाबो माने जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो। नङा होनबा नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा
औ औ जोङो माने जोंनि बुहुमखौ गुबुंले जानायखौ माने इदिनो बारहावाफोरखौ लानानै बा थ्राखौ बुंनो थाङोबाथ' जों गिबियाव जोंनि सुबुंनिफ्रायनो जानाय होनना बुंनांगोन। जाया माने जोंहा ओरै औ जा ओरै सुबुं फोर माने दंफां लाइफां दाननायनि माननै जाहोनाव माने बेफोरखौ बांसिनखौ जों जायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो नोंथाङानो गोबांखिनि औ नोंथाङानो गोबां खिनि बुंलांखांबाय जेरै जोंनो अक्सिजेन नांगौ जायो खायनो जोङो माने कार्बनडाइ अक्साइद खौ बांसिन हगारनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनानो जाहैबाय जों सुबुं माहारिया गोबां बांबोगासिनो दं होननानै जों बुंनो हायो। जेराव बे बे सुबुं माहारि बांबोनायनि जाहोनावबो जोंहो गोबां जायगा नांगौबो जायो। दाना माने सुबुं माहारिया माने न' गैयाबा न' बां गैयाबा थानो हाया नालाय खोनादों न' हेलो खोनादों न' हेल' हेल' जोंनो माने इदिनो सुबुं माहारिनो न' बां नांगौ जायो नालाय। खोनादों? हेलौ